मोजाङैनो दं
औ मोजाङैनो दं।
औ आदसा नोंथां ओमबा जों सानैजों दसे फेस्टिभेलनि सायाव एसे सावरायनि गुबैयै बरफोरनि माहारियारि फोरबोनि सायाव बैसागु ओ बैसागुल नङा गासै फोरबोनि सायाव जों सावरायनो हा हायो दसे दसे औ होमबा नोंथाङा ओ बरनि देरसिन माहारियारि फोरबो होननानै बुङोब्ला नोंथांजों लोगोसे जों बयबो बेखौनो बुंनो नागिरो जे बे बैसागु आरो बैसागुखौ जोङो थोंजोङै बरनि आमाइ थुख्लबो होननानै बुंनाय जायो। बे जोंनि हार्टआव बिखानि खावसे होननानै जों बुंनो हायो दा बेबाय बिथिंखौ लानानै नोंथाङा आथिखालनि थासारिनि जि बैसागुनि सावगारि। बिनि सायाव नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय एसे खावलायग्रोबाय।
ओ आथिखालनि बैसागु होननानै बुङोबा आथिखालनि बैसागु खुंनाया बा बै बैसागु रंजानाया गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव बैसा सागुखौ गोदो समाव माने आगोलो माने दान मोनसे गाहामालागै बै सागु खुङोमोन आरोखि आथिखालाव ओम खुंनायखौ नुनो मोनोमोन बा जों मोन थियो आरो दा खोनायोमोन ओमफ्राय आथिखालाव बैसागु खौ बबेबा जायगायाव माने सप्तासेसिम खुं खुङो दासिमबो जोंनिथिंबो खुङो सप्तासेहालागै ओमफ्राय बबेबा बबेबा ओनसोलाव आथिखालाव बैसागु बोथोरखौ सानसे बा साननै बेफोरबायदिल जों खुंनाय नुनो मोनसै आरो फ्राय माखासे ओनसोल फोराव जाय जायगाफोरावनोखि एसे देभलप जाबाय बरफ्राबो टाउन सहरफ्राव माने बेबायदि बैसागु मागिनायखौ जों फ्राय नुनो मोनला। फ्राय बिथांमोना मा खालामो इदिनो बयखौबो लिंनानै मोनसे लांदां बैसागु मोनसे मोसाहायो सानसे बेहायनो बिथांमोना बैसागुखौ माने मोसाबाय रंजाबाय बिनि उनाव सानसेनो अनगायै बयबो माने गावबा गावनि खामानियाव नां फिननायखौ जों नुनो मोनो आरो माने सानसेल माने नेमनि थाखाय फालिनायखौ नुनो मोनो।
औ।
दा बेवहाय माने हारिमुखौ माने लाखिनांगौ बा बैसागु खौ लाखिबाय थानांगौआ एसे जोंना माने बोरैबा साननो गोनांबा माने मा होनो ओ खहाबो दङ ओमफाय फारसेथिं आरो साननानै नायो ब्ला आथिखालाव माने सुबुंफ्रा बयबो बुहुत मुखुबसै। समनि आंखालसै बिनि गेजेराव बेखौ खालामाबो जानो हागौ।
औ औ।
बेफोरखौ जुदि जोङो माने सानसेयावथ' नों बैसागु रंजानाया माने जास्लाबहैया सम्भब नङा खिन्थु फ्राय अबेबा अबेबा जायगायाव बे बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा ओमफाय फ्राय बे बायदिनो गामि गामियाव मोसानायफ्राथ' खम जासै आजिखालि। माने खमसै जोंनिथिं खिन्थु जोंना बैसागो खौ गोग्गोमैनो खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ आं बुंनांगोन
औ।
जोंना गिबियावनो फार्स्ट जोंहा मा जायो मोसौ बैसागु जायो। नङाबा मोसौ थुखैनाय जाय समाव जोङो मोसौ खौ जोङो थुखैना आरोबा मोसौखौ जों देलायहोखांनायनि उनाव थुखैयो आरो, माला गानहोनानै, फोथा फोनहोनानै, ओ आसुगुराव थाव फोनना होनानै गङाव बिदिनो थाव फोनना होनानै फोथा थुनानै बे बायदिनो माला ओमफाय ओइदिनखालि जोङो मा होनो गनफोरजोंबो बुनो मोना जोङो बिलाइफोरजों बुयो जेरै मा होनो राइदों बिलाइफोरजोंबो एसे बुयो गिलिटि दिगिलिटिफोरजों बेफोरजों बुयो। दंफां बिलाइफोरजों बुनानै दैमासिम लांनानै बे मोसौ थुखैनाय जायो। ओमफ्राय ओइदिनखालि बे मोसौ बैसागु थांबाय। ओइदिनखालिनो आरो जोंहा माने मोसौ बैसागु खालिनो जोंना बैसागु बरायो। बैसागु बरायो ओरैबायदि बरायो माने बैसागु मोनसे ज'नो गामि बा बा आनस' गलिकआव ज' जानानै बैसागुखौ गाजा-गोमजायै बरायो आरो ओइदिनखालि जोंहा मोनसे मान होलायनाय हाबाफारिबो जायो आरोखि आरो बेवहायनो बयबो गावबा गाव गामिनि राइजोफोरा माने मोसालायनाय बे बरायलायनाय मोनसे हाबा फारि जायो आरो ओइदिनखालि जोंहा गोखा गोखै जानाय मोनसे हाबाफारिबो जायो आरो। बेहाय खुंखा बायदि गोबां माने एक्स' एकथा हाग्रानि मैगंफोरखौ बुथुमनानै ओइदिनखालि माने अमा बेदरजों संनानै माने ओइदिनखालि जायो आरोखि आरो बे बायदिनो मोनसे नेमखौ फालियो आरोना। खायसे मिरामिस जाग्राया बे बायदिनो मैगं गोजायै संना जाबाय आरो खायसे मा होनो माबा जाग्राया मिरामिस नङि बा बिथांमोना बेदर जाग्राफ्रा बे बायदिनो संनानै बिदि जायो आरो बे बुस्थुखौ। बेनि उनाव बे बैसागु बरायना थांबाय। अखानायै जोंहा मानसि बैसागु जायो एक थारिक जायो। नङा होमबा? बे मानसि बैसागु खालि जोंना मा खालामो बेहाय ओइदिनखालि मन्दिरफ्राव बा बाथौ फ्राव बा ब्रह्मफ्रा बिदिनो जैग्य' होसिगोन बाथौ फ्रा ओ गाव आर'ज गाबसिगोन थानसालिफ्राव बा न'खरफ्राव बे बायदिनो आर'ज गाबसिगोन गाबनानै ओइदिनखालि बैसागुखौ मा खालामो एक थारिक खालि जों मोासानाय जाया ओइदिनखालि ओइदिनखालिबो जोंहा मान लालायनाय जायो आरो ओइदिनखालि मोनसे सानसे समखौ आलासि जालायनायबो जायो ओइदिनखालि फार्स्ट दे खालि औ मान लानाय हगारबाय आरो एक थारिखखौ
ओं ओं
अखानायै नेक्स्ट दे दुइ थारिखनिफ्रायसो जोंना बेबायदि मोसानायखौ मोसानाया जायो आरो मोसानाय रंजानाया बेबायदिनो जासै आरो अबबा अबबा गामिया माने बे दुइ थारिखखालिबो मोसाया ओमफाय अबबा मोसायो आरो माने दुइ थारिख बे साननैखौ एक थारि आरो दुइ थारिखौ मोनसे आलासि जालायनाय मान होलायनाय मान बेबायदि सम होयो आरो माने माखासे आइजोफ्राथ' माने आलासि सिबिनायावनो मानायावनो थांलायनो मोना नालाय बिथांमोनखौ माने आलासि जानायनि थाखाय मोनसे खाबु होयो आरो बैसागु समावनो बिथांमोना खायसे खायसे आइजोफोरा माने न'खरजोंनो बोसोरसे गाहाम नांथाबना थानांगौ जायो नालाय बे समखौ बिथांमोननो बे साननै समखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो आलासि जानानै आलासि सिबिनाय हाबाफारिया जानानै थाङो ओमफ्राय थिन थारिखनिफ्राय फ्राय माबायानो बे मोस खानाय जायो मा होनो रंजानाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं सुफुं लानानै माने न'खर न'खर बैसागु मोसानाया जायो माने न'खरफ्रामबो हाबनानै न'खरफ्रामनि न'खराव हाबनानै माने बेबायदिनो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, लानानै सेंग्रा सिख्ला बोरायबोन बुवा गावबा गाव गावबा गाव हानजा बेबायदिनो मो हाबाफारिया ओदिनखालिनिफ्राय जायो इदिनखालिनिफ्राय आरो बेबाय बिदिनो लोंनाय जानायाबो एसे जासै मानो होनोब्ला माइब्रा बिदै बोसोराव से लोंनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया ओइ दिनखालिनिफ्राय सुरु जासै आरो बेबायदिनो मोसानानै माने सात थारिका लागैसिम बेखौ मोसानानै बेखौ फोजोबहैयो आरो बेबायदिनो बैसागु मोसानाया जोंनिथिं सोलियो आरो दा। नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलियो बे बैसागु फोरबोखौ माबायदि?
ओम नों नों नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय ओ जोंथिंबो बेबायदिनो फालिनाय जायो। ओ नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंलांनाय जे मोसौ थुखैनायनि उनाव जोङो मोसौ दुरुंखौबो गोदान होनाय जायो बेफोरबायदि मोनसे थासारि फैबाय। बिनिफ्राय जोङो फैयै फैयै फैनानै दा मोनसे कुइसना बेसो फैदों नोंथां नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंबाय जे सहर मोखाङारि माखासे न'खरफ्रा बा गामिफ्रा माने सानसेल' जि बैसागुखौ फालियो दा बेयाव जोंनि आसार बिसार माखासे थासारिफ्रा गोमालांगोन नामा बे मोनसे कुइसन फैनो नागिरबाय नोंथां।। ओमफ्राय गुबुन मोनसेया जाबाय गोदोनिफ्राय सोलायनानै दा साबसिननिफ्राय हामसिन बानायबाय दिनै बैसाङाव बानायो दिनै बेयावनो बैसागु नोङो बादायलायनानै बे मोनसे थासारिजोंनो फोजोबनो नागिरो आरो दा बेबायदि थासारिखौ गे जे बैसागुखौ जों गोदोनि बायदि रंजायोब्ला फ्रा बारा एक्सेप्ट खालामनो नागिरा दा सोंथिया बेयावनो फैबाय जे गोदोनि बायदि थासारिनि बै बैसागुआव जि बर'नि जि माखासे मर मुस्रि बेरखांसिनो ना आथिखालनि जि थासारि बेखौ जोङो आबुङै फिलाप खालामसिननो हागोन दा नोंथां बबे मोनसेखौ फालिसिनायाव जे बर'नि आसार बिसार आरो जिखिनि समाजारि सावगा बोरै बे बेरखांसिनो नोंथांनाव बेखौसो सोंबाय आं।
अ' नोंथाङा बुंनायाबो थिगानो। खिन्थु जोंनिथिंआ आरो बेबायदि जौस्राङाव जोंङो आरो बैसागु जों फालियो। माने बैसागु बिदाय बे बिदाय समाव आरो जोंना बेबायदिनो ओनसोलनिफ्राय गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेबायदिनो कम्पिटिसन आरो जाबावो आरो जौस्रांआव ओ बेहाय सम लानानै जायो माने मोनसे सम लानानै जायो माने बै बैसागु मास दाना जोबैनि सिगांबा लास्टआवबो जानो हागौ बा गेजेरावबो जानो हागौ बेबायदि जायो आरोखि दा नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जेनेबा
जोङो जौस्रांङावबो मोसानो होनो हायोब्ला जेनेबा गुबुन जाथिफोरनो बा गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जोङो थानाय हिसाबै बिथांमोन जों मोनसे दिन्थिनो हानाय मोनसे बिथांमोननो नुहोनो हानाय मोनसे प्लेटफर्मखौ जों होनाय जायो आरो ओमफ्राय सानना हामना खालामनाय माने समाय होनाय आरोखि बेबायदि मोनसे खिन्थु आं नोजोर लुबैयो बेहाय माने गुबै बैसागुनि बेहाय महरा बेरखाङा थारै बुंनो थाङोब्ला मानो होनोब्ला आह आह बेवहाय जोङो नुनो मोनो फ्राय मा माखासे सुबुंफोराल' बेहाय गामसा आर'नाइ बा गाननानै फैयो बाट ओ अखानायै जेब्ला बेयाव सिंगार प्रग्राम जागोन अब्ला बैहाय नायदो जोंनि हारिमुवा बहा दं जौस्राङा बानायनानै मा होनो मुलाम्फाया मा जाखो जों बेखौ मालाबाबो जों नुनो मोना ओइदिनखालि हराव खौ नोङो गोबां रोखोमनि गानै जोमनो फैयो गोबां बायदिसिना गानना फैयो खोथा बुंनाबो बुंना फोजोबनो हाया मोनायाव अब्ला जोङो हारिमुखौ जोङो मोनसे सिनायथि होनो थाखाय जों जौस्रांआव खुंङो नंगौ नाथाय बिनि उल् थायो होमबा जों जोबनाय समाव जोङो बेखौ मानो जों फालिनो हाया बेबो मोनसे साननो गोनां जाबाय नोंथां दा ओ हारिमुवा माने बैसागुजोंल' लाखिनो हागोन बेबो नङा मोनसे दा खिन्थु जोंनि परम्पराखौ जोङो लाखिनाया जोंनि मोनसे दायथ' होनना सानो माने हमनानै ला नोङो ओ जौस्राङाव खेबसेनो खुंबाय गामियाव मोसायासै बेबो नङा ओं समाव बयबो मुखुब थेवबाबो नों गामि साननैयावबो सानसेबाबो मोसानो हायो नङा होनबा साननैबाबो नों मोसानो हायो बे समखिनिखौथ' नों बैसागु बोथोराव ओरैबाबो साख्रि मावनाय जब मावनायफ्राबो मोनसे बेयाव खाबु मोनखायो सुथि मोनखायो दा बेखिनि समाव मोनसे फालिनो हायो आरो ओ बे आयदानि सायाव नोंथांजों गोबां बाथ्रा रायलायनांगौ दंबावो हा हा बेखिनियावनो एसे दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय औ।
मोजां मोनबाय नोंथां उनफ्राव जोङो बिनि सायाव गुवारै सावरायफिननोसै।
दे दे गोजोनथों।